नोंथां हेलौ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबायना नोंथां औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ?
दायोथ' आंनि जिरायनानै दङ।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जुदि फ्रियै दङबा आं नोंथांनाव मोनसे ओ
औ रालायनो हागोन नोंथां।
नयावहाय दं औ औ नोंथाङा जुदि फ्रि दङबा आं नोंथांनाव मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै। मा आयदानि बागै जों सावरायगोन मा आयदानि बागै? सावरायनो?
नोंथाङा बुंदोसाय।
औ ओ
बिदिब्ला आङो बुंनोसै नामा?
अ नंगौ नोंथांमोनजों
बिदिब्ला जोङो जेरैबायदि फिथाइ सामथायाइ बे फिथाइ सामथायाइखौ जों जायोब्ला एबा बेखौ जोङो फाननानै मा मुलाम्फा जायो बेनि बागै राय्लायनो हागोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जेरैबायदि जोङो खायसे आफेलखौ जायोब्ला बिनिफ्राय नांगौ बायदि भिटामिन एबा प्रटिनखौ मोननो हायो। आरो जों बेफोर फिथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहायाबो थाजिम मोनो एबा जों गावखौनो राफोद मोनो। आरो थायसे खमलायाव जों भिटामिन सि आरो बेखौ जायोब्ला जोंनि स्किन एबा सोलेरनि थाखायनोबो मोजां। मानो होनोबा जों कमला फिथाइखौल' जाया कमलानि बिगुर बायदिखौबो जों खायसे मोखाङाव जानाय फिथर बायदियाव फुननानै लायोब्ला मोखांनि फिथर बायदिया हामो।
औ नंगौ नोंथां
जों लिसु फिथाइखौ जों जानायजों लोगोसे बेखौ ग्राइनदाराव उननानै बेनि जुस बायदिखौ जों लोंनो हायो। बे जुइसफोरखौ लोङोब्ला जों देहाया थाजिम मोनो। दालिम फिथाइखौ जों जानायजों लोगोसे बेखौ जों बिनि जुसखौ लोङोबा जों गोबां भिटामिन गोनां एबा प्रटिन गोनां मोनो आरो जोंनि देहायाबो गोग्गो जायो दालिम फिथाइखौ जायो ब्ला जोंनि देहायाव थै जायो। आरो बेनि अनगायै गोलोम बोथोरनि समाव वाटार मिलन फिथाइखौ जायोब्ला गोबां दै मोनो मानो होनोब्ला बे फिथाइयाव बांसिन बाहागोआनो दै। बेनिखायनो जोङो गोलोम बोथोरनि समाव बे फिथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव नांगौ जानाय दैखौ जों मोनो। बेखायनो जों बयबो बाजाराव फानोब्ला बायनानै लाबोयो। आरो बेनि अनगायै जेरैबायदि नालेंखर फिथाइ नालेंखल फिथाइखौ जों गोरलैयाव बिनि बिदै एबा दाबखौ जायो आरो देरबोला जों बे फिथाइखौ दाननानै बिनि नालेंखराव थानाय गुफुर जि मोदोम बेखौ एरख'नानै जों फिथा बायदिसिना सावनानै जायो।
नंगौ नोंथां।
थालिरनिबो दानि दिनाव जों थालिरा गोबां रोखोमनि दं। जेरैबायदि मालफग थालिर जाहाजि सिन साम्फा। मोनसोर आथिया थालिर बायदिखौ जों जायो आथिया थालिरखौ जायोब्ला गेस्ट्रिक बायदिसिनाया खारो होननानै जों खोनानो मोनदों। आरो जों थालिर फिथाइनिफ्रायबो बायदिसिना केक आरिखौ बानायो आरो जों बिनिफाय गोबां रोखोमनि ओम सारायनि फिथा। मालपवा बायदिसिनाखौबो जों फानैजोंनो बानायनानै जायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बिनि उनाव बुंनो थांबावोब्ला थाइजौ। थाइजौआवबो गोबां नांगौ जानाय भिटामिन बायदिखौ जों मोनो आरो सोलेराव बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव सक्ति मोनो। जायनि जाहोनाव जोंनि देहाया गोख्रों एबा राफोद जायो आरो नों नोंथाङा नुखादों आथिखालाव बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ बायनानै गुबुन गुबुन जायगायाव जुस बायदिसिना मेंग' फ्रुति माजा बायदि बानायनानै बेखौनो जोंनि। हादोराव फिन आरो दैथायहरफिनो बिखौनो जोंनि सुबुंफोरा गोबां बायनानै लोङो। बेबायदि बायनानै लोंस्लायस्लाय जों न'आवनो मोननाय बिफांनिफ्राय हाननानै जों न'आवनो जुस बानायना लोङोब्ला बांसिन मोजां जायो। मानो होनोब्ला गुबुन जायगायाव बानायहैनाय जुसफोराव बांसिनानो केमिकेल बायदिसिनाखौ गलाय मोनदेर खालामो बिनिखायनो आं सानो जे जोंनि जायगायावनो। जों दंफां थाखानाय हिसाबै न'आवनो हाननानै जों बेफोरखौ। बानायनानै लोङोब्ला बांसिन मोजांसिन जायो। आरो जेरैबायदि।
गोबां फिथाइ दोंबावो जेरैबायदि दानि मुगायाव ओंखारनाय। ड्रेगन फ्रुइट। ड्रेगन फ्रुइटखौबो जायोबा जोंनि देहायाव थै जायो। गोबां थै जगायो। आरो बे फिथाइखौ जों फुं टाइमाव। एबा मोनाबिलि टाइमाव जायोब्ला जोंनि देहाया एसेब्लाबो। थाजिम मोनो जों नोंगौ फिथाइ सामथाइखौ। जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो फिथाइ सामथाइया। जानायनि अनगायैबो बायदि। फुजा हाबा खेरायाव बाहायजायो आरो मानसिफोरा। बेफोरखौ जानानै भिटामिन। बायदि प्रटिन मोननायनि थाखाय बेखौ गोबां रां। बायदि होनानैबाबो बायनानै जायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो नोंथाङा एसे बुंदो फिथाइ सामथायाइनि बागै।
औ नंगौ नोंथां। फिथाइ सामथाइ होननाय लोगो लोगोनो जेरै आफपेल आंगुर। ओ लिसु आर लिटुकुर। आरो थालिर जोङो जेरै। थालिरखौ जायोबा देहायाव जोङो बोलो मोनो।
नंगौ नोंथां आरो दाथ' दैज्लां बोथोराव। मोननाय फिथाइ जेरैबायदि खान्थाल खान्थालनि फिथाइखौ जों जानायनि अनगायैबो जों बेनिफ्राय मोननाय जा बेगर बेखौबो जों ओंख्रि जायो। आरो बाथोनबो जायो आरो बेनि उनाव दा मोनबाय थानाय फिथाइ जेरैबायदि आनारस
औ नंगौ नोंथां
दाइ
औनांग न
हाथथाय बायदियाव फाननानै गोबां रां मोननो हायो।
नंगौ नोंथां।
आनारसनि जुस बानायनानै दोङोब्ला जोंनि देहाया जोबोद गुसु मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बांद्राय गरमाव खान्थाल फिथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव गरमा। थाग्लो बेनिखायनो जों गरम बोथोराव। बोथोराव खान्थाल फिथाइखौ जानो हाया जों नुनो मोनो खायसे सुबुङा खान्थाल फिथाइनि जा मोदोम बेखौ उननानै बेनिफ्राय मालपवा आरि बायदिनि फिथा बानायनानै जायो आरो बे फिथाइआ जानो जोबोद गोथाव।
औ।
आरो बेनि अनगायैबो थालिरनि फिथा बायदि बायदि रोखोमनि सुबुंफोरा बानायनो हमदों
नोंथाङा ओरैनो मा मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो।
ओरैनोथ' आं दालिम फिथाइ आफपेल फिथाइ थाइजौ
औ नंगौ नोंथां।
ड्रेगन फ्रुइट बायदिखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो देहायाबो गोबां नांगौ बायदि प्रटिनखौ मोनो। बेनि थाखायनो आं फिथाइ सामथायाइ जानो जोबोर मोजां मोनो। आरोारनि बरख गैया बायदिब्ला हाथथाय बाजाराव बायनानै लायो। मानो होनोबा जों फिथाइ सामथायखौ जाथारनांगौ नालाय
नंगौ नोंथां।
नोंथांनि न'आव ओरैनो मा मा फिथाइ सामथायाइनि बिफां दङ।
औ नंगौ नोंथां आंनि न'आवथ' दा दैज्लां बोथोर जायो। जबोैाया आनास दङ। आरो जोंना नैबे जोंना तामुलपुराव जोंना लिथु लिथुफोर बुङो। लिथुफोर दङ आरो। बे मोननै फिथाइ फिथाइयाल' दङ आरो
ए नंगौ नामा नोंथां जोंनि न'आवलाय ओरैनो खान्थाल बिफां थालिर बिफां आनारस लिरह' फिथाइ लिसु दंफां सफारि दंफां
औ नंगौ नोंथां।
आरो प्लाम दंफां दङ थाइजौ दंफां
दाखालि बावै थाइजौआ गोबां फिथाइ होबाय बेखौ बयनोबो रानलायनानै जाबाय। नोंथां बिदिब्लाथ' समा जाबाय। दिनैनि सावरायनाय टपिकखौ बेयावनो दोनथ'सै
औ गोजोननाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम साबायखर नोंथां।